औ औ खोनादों।
औ अ अब्ला दायो माने नोंथांनो ओ फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माखासे जों माखासे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनो कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा ओ दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ नंगौ हागोन।
औ औ अब्ला जोंनि आयदायानो जाहैबाय माने जोंनि बर' समाजाव एबा जोंनि सुबुं माहा रिनि गेजेराव जोङो गोबां माखासे ओ हाग्रायाव मोननाय एबा न'फोराव गुदुंफोराव मोननाय माखासे ओ एम्फौ एनलाफोर ना बेफोरखौ जायो होननानै जों गोबां खो मिथिनाय जायो। बैफोर माबायदि माबायदि जायो ओ मा मा एम्फौखौ जानाय जायो जों नै बेफोरनि सायावनो एसे ओ सावरायनोसै नामा नों
औ नंगौ नोंथां हायो सावरायनो
औ जागोन नोंथां जेरै जोङो
औ
एम्फौ एनला होननानै बुङोब्ला जों जायो गोबां रोखोमनि एम्फौखौ जायो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला बै ओ खुसिंग्रा होननानै बुङोना नोंथां। बै गुदुं गुदुङाव सिङाव हाबनानै थाग्रा जाय खुसेंग्रा बेखौ जायोब्ला बेखौ ओरैबायदि गोथाव मोनो माने नोंथां जों जायोब्ला ओ जाय मानो बेखौ गोबां रोखोमै जानायखौ मोनो जेरै ओ बाथोन देनानैबो जानाय खौ जों जानो हायो आरो लोगोसे ओ भाजाफोर एवनानैबो जानो हायो। नाथाय बेखौ बेखौ मोननो थाखाय माने आजिखालि जोबोद गोब्राब जासै आरो नोंथा
औ नोंथां
ओ सिगां समाव जोङो माने एसे उन्दै उन्दै समावहाय गोबां माने बेफोरबायदि दुब्लि फोथारफोराव गो बां मोननायखौ नुयोमोन आरो नोंथां।
औ
नाथाय आथिखालाव बैफोर एम्फौफोरखौ माने जों गोबां गोब्राब जासै आरो नोंथां जाय जायखौ गोदोनि समाव गोबां आबादफोर मावोमोन जेरै ओ सिबिं आबाद मावनाय समाव बै खुसेेंग्राफोरा गोबां माने गुदुं फिसा फिसा खुरनानै गोबां थायोमोन आरो नोंथां। माने बैफोर आबादथिलियावहाय थांनानै ओ दै दैजों लुनानै नोङाब्ला मोनाफोराव बै खुसेेंग्रायाथ' जें जें गाबोना नोंथां माने बेखौहाय ओ टर्स लाइटफोर लानानैहाय जोङो बेखौहाय खन्था फोर नङाबा सिखाफोरजोंहाय माने बिनि गुदुंखौ थुथेनानै बेखौहाय नागेरनानै बेबायदिनो बाथोन नङाब्ला ओ भाजा एवनानै जायोमोन आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
आरो बेजों लोगोसे जोङो माखासे ओ एम्फौ एनला जायो होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै बै ओ बुरबुला होनोना नों थां बै ओ बुरबुलाया माखासे रोखोमनि दंफांफोराव बाथाबनानै थायो एबा बिरबाय बायनानै थायो बैफोरखौ ओ नोजोर लाखिनानै माने आरो बियो माने ओ बुरबुलया मोननै जादनि दं मोनसे फिसा आरो मोन सेया गेदेर आरो बै बै गेदेर जार गोसोमहां गोसोम हाङा बैयो न'फोराव सावनाय लाइटफोरावहाय ओ गोबां बिरथिंनानै एबा बाफैनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदि बुरबुलाखौबो जों गोबां रोखोमै जायो सोरबा भाजा सोरबा ओ ओंख्रिफोरजों होसननानैबो एवनानै जायो आरो सोरबा बाथोन देनानैबो जायो आरो नोंथां।
नंगौ
आरो जोङो बेबायदिनो एम्फौ एनला जानाय होनोब्ला जोंहा ओ जों बुंनो हायो बै हाग्रायाव जे थायोना नोंथां बै ओ गुमा जि हाग्रायाव ओ लामा सामायाव गाबनानै थायो बै जेर जेर गुमा जेर जेरा होनो नोंथां जोंनिथिं माने बेखौ
नंगौ
नै बैफोर गुमाखौबो माने जायो आरो नोंथां।
नंगौ
आरो बेजों लोगोसे जोङो बेबायदिनो दुब्लि फोथाराव मोननाय जाय एनजर ना एन्जर होननानै बुङो बै एन्जरखौबो जोङो जेब्ला माइया हाखाङो दुब्लि बारियाव एन्जरखौबो जावनानै जों गोबां रोखोमै जानाय जायो आरो बेखौ ओ माइ हाखांनायावल' नङा जोङो बेखौ गोबां रोखोमै बबेबा ओ दुब्लि फोथार नङाब्ला माइबारि माइ जानाय समावबो जोङो गोबां रोखोमै सेनफोर बानायनानै एबा खल फोर बानायनानै जों सानानैबो बे एन्जरफोरखौ जोङो जायो आरो नोंथां आरो आरो बेजों लोगोसे जोङो बुंनो हाबायो बेनिफ्राय जाय नामानो गोथाव ना गुमा गोथाव होननानै बुङोना नोंथां। औ माने बैफोर ओ गुमा गोथावखौबो जोङो ओ गोबां माइ हानाय समावहाय बेखौथ' माने जों बुंनो थाङोब्ला बोथोर लायै बोथोरल' मोननाय जायो आरोना नोंथाङा
नंगौ
बैफोरबायदि गुमाखौबो जोङो ओ जानायखौ मोनो आरो नोंथां एबा जानो हायो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां
बे बेबायदिनो नोंथांमोननि साइडजों बेफोरबायदि ओ एम एम्फौ एनला आरो लोगोसे नों नोंथाङा जाफेरबाय नना जाफेराखै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ नंगौ नोंथां नोंथांमोना बा नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरैबायदि नोंथांमोना जानाय जायो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जायो नाथाय एसे नामफोरखौ एसे आलादा आरोना नोंथां। नामखौ एसे आलदा गाबज्रिनाय जायो जेरै नोंथाङा सिगाङाव खम नाय बादि बे बुरबुला एम्फौ होनना बंदोंना नोंथाङा बिरनाया औ जोंनि ओनसोलाव बेखौ बरबिया होनना बुङो आरोना नोंथां। औ बेयो जाबाय जेब्ला बे बैसागु बोथोरनि सिगां सिगां जेब्ला गोदान बिलाइ खिलि जेनेना फाख्रि बिलाइफ्राबो गोदान ओंखारो बेफोरबायादि बोथोरावसो बे गोदान बिलाइफोरखौ जानो फैयो आरो नालाय गोरलै बिलाइखौ औ बेखायनो फाख्रि दंफाङावहा फाख्रिनि बिफाङाव बांसिन बानायखौ जों नुयो आर ना मोनायावहा बे जिजिबा बिलिफां सम जायो अब्लानिया बियो बिरना फैयो ओमफ्राय बिनि एसे आं सोदोब सोदोबा ओंखारो आरो ना ब्रुं बिदि सोदोब ओंखा रो बेखायनो बेखौ बरबिया बिदि आरोना औ ओमफ्राय जों बेखौ दान्दा लानानै जों बुस्रिना होयो आरो बे दान्दाजों बा बिफांखौ जों फिस्रिना होबानो बे गोलैयो आरोना हायावहा गोलैनानै खननानै लाना थाङो जों बेखौ ओमफ्राय लांनानै बेखौ जों गांखौ गारनानै साफ साफा खालामामना मोजाङै खिफोरखौ गारना जों बेखौ एवनाय जायो आरोना थावफोरजों बा ओ बेबायदि एवनानै जोंङो बेखौ बाथोन जायो बानलु संख्रि सामब्राम गोजा गुफुर बेबायदि होनानै देनानै बाथोन देनानै जायो आरो गोथाव जायो आरोना जोबोद आरो बेखौ बान जों लोगोसे बाथोनजों लोगोसे खौ ओंख्रिफोरबो जायो आरोना जेरै अनलायाव गारलानाबो जानो हाया आरो नोंथां। औ आरो बेबायदिनो दङ जोंनियाव एम्फौ होनोबा नोंथां नोंथाङा गुमाफोरखौ मख'बाय दा गुमाखौबो बे मेसें बोथोराव माइ हानाय बो बोथोरावहा गुमा गोथावखौ मोननाय जायो औ बेखौबो जेब्ला माइ हानो थाङो माइ हाग्राफ्रा बेखौ हमलांबाय थायो आरो ना ओमफ्राय बेबायदिनो लाना फैयो न'आवहा लाना फैनानै जों बेखौ एवना जायो बा एवना जायो नङाबा जों बेखौ आ बाथोनबो जायो आरोना
नंगौ नंगौ औ औ
ओमफ्राय उनाव आरो दङ जोंहा आरो बेबायदिनो एम्फौ होनोबा बे गुनजेत होननाय एम्फौआ नोंथां दंफां बे बोरायाव थानाया औ बेखौबो जायो आरोना नोंथां ना जेरै बियो दंफां जोंदि दानना दोनो दंफांखौ दानना दोनबा बियो दंफाङा जेब्ला सेवलाङो बा गुरुै जालाङो अब्ला बे गुनजिदा बेहाय बियो बेखौ खुरखानानै थायो आरो जायो सिङावहाय बे गुनजो दा बेयाव एम्फौखौनो जानानै थायो आरो ना अ बे बिफांखौनो जानानै थायो आरो दंफांखौ। बांसिन जों मोनो होनोबा बे गाम्बारि दंफाङा
नंगौ नंगौ औ नंगौ नोंथां
बिफाङाव मोनो नङाबा बे सजना बिफाङा सजना बिफाङा जेब्ला सजनाया बिफाङा बोराय जाबा मानि एसे जे माबा ओंखारोना ओ आथा बायदि ओंखारबोयो बा खुरखायो औ बे समावहा बेखौ जों बांसिन सजना बिफाङाव नङाबा बे सिमलि बिफां मोननाय जायो आरोना ओमफ्राय जों बेखौ दानो जेब्ला जों बन सिनो मालाबा बन सि नायावहा जों बेखौ मोनो आरो ओमफ्राय मोननानै जों बेखौ बेहाय खिखौबो गारनाङा आरोना बेैखौ दा बेखौ माने खेबसेयावनो जों मोजाङै दैजों सुस्रांना लानानै इखौ एवनांगौ आरो ना थावजों जोबोद गोथाव जायो आरो बे गुनजिता जोबोद मेजेम दं आरोना प्रटिन बिराद दं आरो बेहाय औ आरो एम्फौ होनोबा जोंहाथ' जोंहा नैया जोंनि गासैनिबो मोजां मोननाय एम्फौ जों न'आव फिनाय गावसोरानो फियो बाखिफ्राथ' जों हाग्रायाव मोनोमोन नालाय बेथ' जों गाव फियो आरो बे एम्फौखौ बेनो जाहैबाय जोंहा लाथा एम्फौ आरो बेखौ जों जोबोद गोथाव मोनो जानो थाखाय बेनिफ्राय जोंहा खुन्दुंबो ओंखारनाय जायो इन्दि खुन्दुं बा इन्दि जिबो दानाय जायो बिदि बेनिफ्राय आरो बेबायदिनो जोंहा एम्फौ दं आरो जेरै जोंहा दैयाव थानाय एम्फौफोर नोंथां खोनादों नोंथाङा औ दैयाव थानाय एम फौखौ होनोबा जोंहा नैबे गांजेमा आरो एंखावरि
नोंगौ
सिंखावरि नङा होमबा नोंथां औ औ बेफोर एम्फौखौ मोनो आरोना बेबोथ' एम्फौआ गांजेमायाथ' गासै गासैनिबो मोजां मोनग्रा जोबोर गोथाव जायो गांजिमाया नङा होमबा नोंथां औ जेब्ला जोङो जोङो जेब्ला ना गुरनो थाङो बिलोफोराव बिलोफ्राव बा फुख्रिफ्रावहा अब्लानोथ' बांसिन जोङो ओ गांजेमाखौ नायगिरखायो नङा होमबा। बा सिंखावरिखौ नायगिरो औ बेबायदिनो आरो बेबायदिनो दं एम्फौ ओ होनोबा आरो जोंहा दंबावो ओरै गुसेेंग्राखौथ' बुंखाबाय नोंथाङा
नंगौ नंगौ।
आरो बेबायदिनो गुमाफोर थाबाय आ गांजेमा बेबायदि आरो नोंथां जों बे नोंथाङा जे मख'दोंमोनना ओ जेरै जों गांजेमानि आरो मोनसे सिंखावरि नङा होमबा नोंथां औ। नाथाय जोंनि ओनसोलाव बे सिंखावरिखौ जोङो गावरेमासो होनना बुङो आरोना नोंथां। औ औ नंगौ नंगौ। जोंनि ओनसोलाव बे गावरेमा माने मोनसे ओ मिलायनाय बादि सोदोब दं आरो ना मोननैबो दैयावनो थायो नालाय दैयावनो मोनो नालाय बिबोआवहा। ओ गांजेमा गावरेमा खेबसेयावनो जाखायो आरो ना बुंनाया औ आरो खनसे बुंनो नांला आरो ना गांजेमा सिंखावरि बिदि बुंनांला आरोना जोंनियाव औ गांजे जेमा आरो गावरेमा बिदि बायदि आरोना नै जोंनि ओनसोलाव औ बेबादि बे मोननैखौ बे एम्फौखौ जों बिदि बुंनाय जायो आरोना नोंथां। औ बिदिबा जोंहा समा जाबाय नोंथां औ। दे बिदिबा दोन्थ'नाय जाबाय आरो नोंथांजों सावरायना गोजोननाय मोनबाय दे। नोंथां गोजोन्थों औ।